औ हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादों ना।
औ औ दे खोनादो औ औ फ्रि दे औ औ रायलायनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों आङो दिनै ओ आबाद आबादनि बागै माइ आबाद एबा अफुरि आबादनि बागै दसे सम सावरायनायदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां?
औ औ सायराय-सावरायजागोन।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि इखिजायहाय ओ बांसिनानो इखिजा माने नङा बांसिनानो मानसिफोरा जेरैहाय माइ आबाद होनबाथाय ओ फास्टावनो जोङो ओ जा थांनाय बोसोरनि माइ माइ थायो जोङो ओ। फैगोन बोसोरनि जेरैहाय बे बोसोरनिफ्राय दोनखानाय जायो आरोना गोदान बोसोर जेरैहाय माबाद मावनाय जागोन होननानै एक्सटा दोनखानाय जायो बेखौ जोङो माइखो बस्थायाव सोनानै बस्थायाव सोनानै जोङो हरनै सोमनाय जायो दै। जेरैहाय दैमा थाबा बा दंग' थाबाथाय जोङो इयाव सोमनानै दोननाय जायो हरनै ओमफाय हरनै सोमना दोननानै जोङो न'आव लाबोनानै बोखांना लाबोनानै हरसे बस्थायावनो दोननाय जायो आरोना बांसिनानो। ओमफाय हस निफ्राय माबानानै जोङो हायाव दो लखबनानै मोजां रा ओ माबानानै समान खामनानै दोननाय जायो जायखो जोङो बस्था एबा ओम थास' बिलाइ नङाबा आ थालिर बिलाइफोरदो जोङो खोबना दोननाय जायो जाय ओ बार नाङिनि थाखाय जायाग गासाया मोजां बेरथो होननानै। ओमफाय इदि खामनानै जोङो ओ इदि खामनानै हायाव दोननानै जोङो हरनै दोननाय जायो ओमफाय हरनै दोननायनि उनाव जा ओ खोथिया माबागोन इख ओ जोङो मोजां हालेव नानै लानाय जायो बांसिनानो दब्लायसे नङाबा दब्लायनि इनि थाखाय मोज जां हालेवनानै जोङो ओ माबा खोथिया जा खोथिया फुनो माबानो थाखाय जोङो ओ ओ माबा माइखो दोननाय जायो। गाजा बेरबाथाय जोङो लांनानै मोजां सारनो गोनां जायो आरो ना मोजां सा सारबासो मोजां र'ज जगोन होननानै ओमफाय जोङो ओ मोजां सारनानै दोननाय जायो बेरा होनाय जायो जायखौ जोङो दाउफोरा बा मोसौफोरा हाबबाथाय आलाय सिलाय जाया होननानै ओमफाय गेजेर गेजेर जोङो ओ माबाखौ नायबाय थानांगो ओ दै दोंना गैया इदिखो ओमफाय जोङो ओ खुथिया माबानायनिफ्राय देरबाथाय जोङो बांसिनानो ओ जा आमथिसुवा दा जाहांबायानो नङा होमबा? आमथिसुवा खोनानो मोनदो गाबोनसो जोबगोन होननानै आमतिसुवा जोब्बाथाय जोङो ओ हालेवनानै माइखो गायनाय जायो आरोना बांसिनानो आमतिसुवाखो जोङो मानो होनो ओ माबायोबा बांसिनानो मिथिखायो सुवाखो जोङो बर' माहारिफ्रा बांसिनानो मानिनाय जायो बा फालिनाय जायो। गाबोन जों ओ जोंनिया ओ बाथौ आमथिसुवानि फुजा होनाय जायो फुजा होनायनि उनाव बयबो माने न'खर न'खर हालेवनानै टेक्टर दो हालेवनानै ओ माइ गायनायखौ नुनो मोनो आर ना बांसिनानो ओ जेरैहाय गोदोहाय जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय दानि जुगावहाय बांसिनानो हआ हालेवनाय जा मोसौदो हालेवनायखौ नुनो मोन बाङा आरो ना बांसिन फिनानै ट्रेक्टर दै एवनाय जाबाय। ओमफ्राय ओ आं सानो। ओ गोदोनिफ्राय जोङो ओ मोसौ दो हालेवनायखौ बांसिनानो फोथायोमोन जेरैहाय माइफोरा मोजां जायो होननानै नाथाय थेवबो दानि जुगावहाय बारा सोला बिनि थाखाय बा खस्थ' मानसिफोराबो। बारा खस्थ' खालामनानै बिनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टरो हालेवनानै माइ गायनाय। खौ नुनो मोनो आरोना ओमफफ्राय ओ माइखौथ' न'आवनो गायजोबनो हायालै ओंखायनो सा सानै हिनजावफोरख लेंहरनानै जोङो माइ गायहोनाय जायो ओमफाय औ ओ खोथियावबो फोनाय जायो जायखौ जोङो बांसिनानो हौवा मानसिफोरफोरखौ फुनायखौ नुनो मोनो ओमफाय हौवाफोरा ओ आलि दाननायखौ बांसिन नुनो मोनो ओमफाय ओ जायखौ जोङो ओ मानसिफोरा ओ आं मोनसे नोंनियाव ओ माबा सोंनि आरोना जायखौ जोङो? ओ हिन्जावफोरा जेरैहाय माइ ओ गायो ओमफ्राय हौफोरा हौवाफोरा ओ जेरैहाय माइ हानो हायो ओमफ्रायाय माइखौ मानो गायनो हाया ना? नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
माइ गायनायाथ' बांसिनानो आइजोनि खामानि नङा होनबा नोंथां? ओ लोगोसेनो माइ गाइनाय समाव समाव ओ जेरै ओ जेरै नख'रनि बिगोमाया। एबा हौवा माहारिया ओ हौवा माहारिफोराथ' जेरैबायदि खोथिया फुनाय एबा आ आलि दाननाय एबा बेफोराव बांसिन गोहो गोरा होननानै आं सानो नाथाय ओ मानि थाखाय होनोब्ला आं बेखौ एसेबां मिथिला अब्लाबो आ बिसोरो बांसिन बांसिनखौनो जोङो आलि दामनायखौ नुनो मोनो एबा आइजोनिफ्राय आइजोनिख्रुइ ओ हवा माहारिया बांसिन ओ बोलो गोरा एबा आइजोनिफ्राय ओ हवा माहारिया बांसिन गिदिर जेरावबो बिदि बेखौ आं सानो आरो। बेनिखायनो ओं माइ गायनाय खामानिखौ आइजोफोरा मावो आरो जेरै खोथिया फुनाय एबा आलि दाननाय एबा ट्रेक्टरजों हयनाय नांगोल एवनाय बेफोरखौ बांसिनानो हौवाफोरा हौवा माहारि। बेफोरा मावनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ बा ओ जेरैहाय आं होनलांबाय खोथिया फोनायखौ नोंसानखि जेरैहाय ओ बेलेग बेलेग थायो नङा होमबा बेलेग बेलेग माने? गुबुन बाय दि माबायदियैहाय ओ हालेवनानै जायो हालेवनाय जायो एसे खोन्थानो हागोना नोंथाङा?
आगोल फोरनि समाव माइ आबाद मावोब्ला जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव मा मा माइ आबाद मावोब्ला गिबियावनो जेरै ओ गोदो बांसिनानो दानि समावथ' दा गुबुन गुबुन माइ ओह ओंखारदों गुबुन गुबुन फरिखा खालामनानै जोबोद जोबोद ए आनजाद दिहुननानै गुबुन गुबुन मुं होदों गुबुन गुबुन आयदाजों फसल मोननायखौ बायदिसिना बिदि दिहुनदों लोगोसे गोदोनि समावथ' बांसिन ओ जेरै माइसा माइ माइग्लि माइ माइ जोसा माइब्रा बिदि बिदिखौ गायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोंना जेरैबायदि रन्जित रंगबन्धु अन्जना रन्जना बिदि बायदिसिना मुं होनानै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो दा ओ माइ आबाद मावनाय समाव जोंना ओ जा माइखौ जों आबाद मावगोन माइ आबाद मावगोन बेखौ जोङो खोथियाफोरनि थाखाय जोङो थाग थियारि खालामनानै लायो खोथियाफोरनि थाखाय नोंथाङा? खालाव बुंनाय बायदियै ओ न'खरावनो थांनाय बोसोरनिखौ लाखिनानै दोननानै फैयो नङाब्ला जोङो दानि समाव हाथाय बाजाराव पेकेटाव फानो। आ माइखौ बेखौबो जोङो बाय नानै आं खोथियाखौ फोनाय नुनो मोनो। नाथाय अब्लाबो जोंना थांनाय बोसोराव लाखिना दोननाय जा माइग्लि बेखौ जोङो साननै बा सानथामनि थाखाय दैखराव एबा दंग'आव सोमनानै लाखियो। बेनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै ओ हायाव ओ जा थालिर बिलाइ दङ बेवहाय बनानै जोङो बस्थाजों खोबनानै दोनो आरो मोना मानो होनोब्ला बेवहाय गाजा बेरनो थाखाय जोङो बेखौ खोबनानै दोननाय जायो। बिनि नखानायै जोङो दुब्लियाव ओ जेरावहाय खोथिया फोगोन बेखौ जोङो मोजांङै एवना लानानै बेवहाय बायदिसिना हाखर बायदिसिनाखौनानै जोङो हाखौ मोजां खालामना लायो खोथिया मोजां जानायनि थाखाय। बेनि उनाव खोथियाखौ ओ फोखांनायनि उनाव ओ खोथिया मुब्ला देरो एबा लावो होनोब्ला खोथिया जोंना मोजाङै रा फोद जानो थाखाय मास मोनसेखौनो नांगौ बेनि उनाव जेब्ला खोथिया राफोद जायो अब्ला जोङो दुब्लियाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ ओ गिबियावनो फुनायनि सिगांनो जों दुब्लिखौ मोजाङै फोमोनग्रोना लानांगौ हाखार बायदिसिना होयो जेरै इउरिया सुपार बेफोरबायदि ओ दानि समाव मोननाय हासार बायदिसिनाखौ बाहायो अब्लाबो जेरै जों न'खरावनो मोननाय हासार गोबोरखि हासार एबा बेसर फेरेखांनानै जा थालांनाय बेखौबो हासार महरै बाहायो। ओ बेफोरो बांसिन मोजां आरो ना। ओ जोंना जे ओ दानि समाव जेरै बायदिसिना हाथाय बाजाराव मोननाय हासारा जोंनि देहानि थाखाय ओ माने एसे गोब्राब आरो एसे बायदिसिना बेमार आजार जानो नागेरबाय नालाय बेनि थाखायनो जों न'खरावनो मोननाय हासारखौ बांसिन बाहायनांगौ एबा जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय जायो। ओ बिदिनो खोथियाखौ फुना लाखांनानै आइजोफोरा गायनानै जेब्ला माइ गायखांनानै जोबथा सान बे सान खौ जोङो हाल जांख्रा महरै फालियो। हाल जांख्राखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो होनोबा? हाल जांख्रानि सानखालि जोंना गिबियावनो न'खरनि बिगोमा आइजोआ ओ दुब्लिसिम फोथारसिम थाङो थांनानै जोंना ओ दुब्लिनि दोंब्रै आलिनि मोनब्रै खनायाव जोंना फाख्रि गायो फाख्रि गायखांनायनि उनाव गय फाथै जरा बावनानै आइजोआ ओ खुुलुमना खुलुमो जे माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय जेबो एम्फौ एनलाया जाथे जानानै जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय ओ बिगोमाया खुलुमनानै ओ माइ मुथासेखौ थिंख्लियाव एबा खुरैयाव खर'आव रुजुनानै लाना फैनो हमो बे लाना फैनाय समावनो बर'नि जेरै जोंनि दोरोङारि खेला ओ जेरै हाब्रु गेलेनाय बेखौ जोङो गेलेनाय हु दासिमबो जोंनि ओनसोलाव दङ एबा गोदोनिफ्रायनो बे सोलिबोगासिनो बेफोरबायदि हाब्रु गेलेखांनानै जोंना ओ गोदोनि बुंनाय खान्थि बायदिब्ला आ बेफोरबायदि आ जेब्ला बरायना लाबोयो मायनावखौ बरायना लाबोनाय समाव उन नायफिनहरनो मोना होनाय मोनसे बाथ्राया दं आरो। आ बिदि न'खरसिम माइनाावखौ बरायना लाबोनायनि उनाव जोंना बाख्रिनि दरखं मोखाङाव एबा जोङो इसिं खनानि नमा न'आव माइनावखौ बरायनानै दोनो आरो खुलुमनानै जाहाथे माइ आबादखौ माइनावा मोजां मोजां खालामनानै फसलखौ मोजां मोनहैयो बेनि थाखाय खुलुमनानै दोनफैनाय जायो आरो न'खराव। ओ बे सानखालि गासै ओ हे फाजाब होफानाय गायफानाय फुफानाय गासै लोगोरिफोरा न'खराव जमाहा बिगोमाया ओ बोथिसे जाहोयो आरो बि सानखालि जेरै बि सानखालि ओ बिदि जानायाथ' जि मोनो बेखौनो जायो नालाय नाथाय थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव हुदा दङ बे सानखालि ओ जेरै फिथा जायो फिथा लावदुम फिथा एन्थाब थावनि फिथा बायदिसिना बेखौ जाहोयो। लोगोसेनो ओ ओंखाम ओंख्रियाथ' थायो बिदिनो जा सङो बेखौनो जायो‌। बेफोरबायदि ओ जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनाय लोगोसे हाल जांग्राखौबो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ। होमबा नोंथां ओ जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा?
जोंना समाबो जानानैनानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे नोंथां।